हा औ बिदिब्ला नोंथां। बिथांनाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नों थां सावरायनो हागोन ना औ नोंथां आयदाखौ बुंनायसाय औ आयदायानो जाहैबाय माने आ जोंनि बर'फ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मा मा जिब-जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो आरो बेफोरखौ माबोरै फिसिनानै माबोरै रां आरजिनो हायो बेनि सेयाव नोंथां जागोन ना नोंथां औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ नोंथां जोबोद मोजां आयदाखौनो बुंबाय नोंथाङा। औ आङो सावरायनो जोबोद गोसो औ नोंथाङानो एसे जागायना होदो नामा नों
औ नोंथाङा जागोन दे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जिब-जुनार फिसिनाय नङा
जुनाद फिसिनाय नङा होमा नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला औ औ औ औ होनना बुंङो नोंथां नङा होमबा जेरै मोसौ मैसो, बोरमा, अमा
दाउ बेफोरखौ जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन फिनाय नुयो जेरै नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोथां। आरो बेेजेराव न'ख न'खर बड'लेण्ड बांसिन मावो।
नङा होमबा नोंथां अमाखौहाय बांसि न जोंनि आइजोफोरा न'खर न'खर फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
जेरै अमाखौ मा खालामो नोंथां जों बोरै फियो होनना बुङोब्ला। जोंनि आइजोफोरा मा खालामो बाजारफोरनिफ्राय बा सोरनिफ्रायबा अमा फिसाखौ मासे बाय ना लाबोग्रोयो आरो मासे नंआबा
मासे न'आव मानै बा माथाम न'आव मानो औ दा बेफोर अमाखौ मा खालामो औ।
लाना फैनानै न'आवहाय फिफैयो आरो मारै फिसियो होनना बुङो बा अमानि थाखाय जों मोनसे आदार ओ ओ आदार होग्रा गन्द्रा बानायो नङा होमबा नोंथां। जायखौ जोङो होनो गन्द्रा
जायखौ होनो जों गन्द्रा औ लोगोसे बिसोर थानो थाखाय मा खालामो जों न' फिसा लुनानै होयो औ नंगौ नंगौथारैनो औ औ औ औ लुनानै होयो आरो औ औ औ।
दा जोङो बे अमाखौ मा
बे अमाखौ मा खालामो
ओ न'फोराव जोंनि बर' ओनसोलाव बा जोंनि बर'फोरनि न'खराव बांसि बांसिनानो माइ आबादखौ मोननाय जाखायो नङा होमबा नोंथां औ माइ आबाद। खौ जों जेब्ला मोनो बेनि उनाव जों जेब्ला बे माइखौहाय जोङो मिलाव हैयो नङा होमबा माइरंनि थाखाय अब्ला जोंनाव ओमफाय मा जायो गुन्दै ओंखारो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ थारैनो बे गुन्दैखौ जों मा खालामो जों अमानो होयो आरो लोगोसे औ औ।
खोनदा खालाय गोफोन जायखौ जोङो होनो ओंखाम खालाय
ओंखाम खालाम नङा होमबा नोंथां औ औ नंगौ। थरैनो जोङो बे गुन्दैजों लागायनानै होयो आरो औ थारैनो औ आरो म नोंथां औ ओ जोंनि औफोरा। जायखौ जोंङो जौ संनाय नङा ओमबा नोंथां औ औ औ औ जौखौ जोंनि बर' न'खरफोराव गोबां। संनाय नुनो मोनो जायखौ जोङो बे जौ गोरान होनना बुंबा नोंथां जोंहा जियाइथेगखौ मोनबाय औ जोनाव जोंनि बर' फ्रा गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जौ संनाय आदब खायदाखौहाय गोदोनिफ्रायनो ल
लाबोबाय थादों आरो दा जोंनि आइजोफोरा मा खालामो
खालामो बे जौ संनाय जायखौ होनो नो जों अफ्रि औ औ औ औ नंगौ बेअफ्रिखौबो बे अमानो जुजाइजों औ गुन्दैजों लागायनानै होयो आरो औ नंगौ थारैनो बेबायदिनो अमाखौ जोंनि आइजोफोरा औ। सय मास सय मासनिफाय एक बोसोर देर बोसोरसो औ गाहाम फियो आरोऔ।
फिनानै जोङो बे अमाफोरखौहाय बाजारफोरावहाय फानो दाननानै नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ फायखारिफोरनो हरो औ बा नङाबा जों मा खालामबावो दानि जु नुवा आरो नुबावबाय नोंथां औ औ औ नंगौ थारै
फोरावहाय जोंनि
जोंनि बर'लेण्ड ओनसोलनिफाय अमाफोरखौहाय लानानै थाङो आरो औ थारैनो औ दा बेफोर अमाफोरखौ। फाननानै जोंनि आइजोफोरा गोबां रां आरजिनो हायो बा न'खरफोरखौ
खौ ओ खुंनो हायो आरो न'खरफोरखौ गावनि फिसा फिसौखौ फोरों फिथाइ होनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ औ लोगोसे मोनसे दंबावो औ गामियावहाय। बोरमा नङा होमबा नोंथां औ औ थारैनो बोरमाखौबो फ्रायनो जोंनि औ
ओनसोलाव बा हायेन ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि न' न' जोङो बोरमाफोरखौ नुनो मोनो। मोनो थिग बेबायदिनो
बेबायदिनो बोरमाखौबो जोङो आदार सादार बारा होनांगौ गोनांथि गैया नङा होमबा नोंथां औ नंगौ नंगौ थारैनो मानो होमबा बोरमाया थ गांसोसो जायो नङा होनबा‌ नोथां औ औ औ दा जोङो दुब्लि फोथारफोराव औ बोरमाफोरखौ जों।
हैयोबा आरामसे गांसोफोराव खाबानो बे बोरमाया गावनो जा
गावनो जाबाय थाखायो नोंथां औ नंगौ। बा नंगौ आरो लोगोसे मा खालामबावो सोरबा सोरबा बोरमाखौ एसे बुरजा गोनांफोरा नंगौ आरो औ नंगौ फाराम बादि औ बे हाग्राफोराव बा बवावबा गांसो बारियाव लांनानै गुमैयो।
दा जों बोरमाजोंबो गोबां रांखौ आरजिनो हायो मानो होनोबा।
होनबा मासे बोरमा बिमाया औ फिसाखौ ओ बोसोराव। खननै जोनोम होयो नोंथां औ नंगौ जोनोमा होयोबा नोङो द' दाननि उनावनो द' दाननि उनाव जोनोमयो अब्ला
ओम मासे बिमाया जेनेबा खमावब
समावबो मानै फिसा जोनोम होयो अब्लानो बोसोरसेयावनो माब्रै फिसा मोनो नङा मोनो‌ नंङा नोंथां औ औ थारैनो।
अब्ला नोङो मासे फिसाखौ जोङो ब्रै रोजा बा रोजा द' रोजा दा बिनि उनावहाय बिदिनो जों फाननो हायो आरो खासि खालामोबाथ' बुंनांला नोंथां। सुयद' हाजार फन्द्र' हाजार बेफोरबायदि मोननो हायो आरो गोबां बेखायनो म माने जोंनि आइजोफोरा बेफोरबायदि फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हायो। आरो लोगोसे दंबावो नोंथां माखासे जेरै मोसौ थोसौ दंबावो नङा होमबा नोंथां। थां औ दा बेनि गेजेरावनो आङो नोंथांखौ नोंथांनि ओनसोलाव
ओनसोलाव औ बा नोंथांनि मोनदांथियाव औ जोंनि बर' आइजोफोरा औ जोंनि बड'लेण्ड हायेनाव।
जिब जुनार फियो आरो मारै फिसियो नोंथांखौ एसे बुंनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां।
औ ओ जागोन नोंथां औ नोंथाङा माने थारखौनो बुंलांबाय। नंगौ माने जिब जिब जुनार फिसिनाय होनोबाथ' बे माने जोंनि बर'फोरनि बा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गुबै मोनसे न'खरखौ दानायनि बा न'खरखौ खांनायनि मोनसे गुबै राहा लामा होननानै जों बुंनांगोन नङा होनबा नोंथां औ नाथाय जों गोदोनि दिनाव मा बेफोरखौ बांसिनानो जेरैहाय अमा गन बुंसै आं औ अमा फोर खौ बांसिन मा खालामोमोन बिदिनो बा माबा मोनसे फोरबो बा समना लाबाय बैसागु बैसागुफोरनि थाखाय जानो फिसिनाय जों बेफोरबायदि थिनानै दोननानै फिसिनाय नुयोमोन बा न'खराव ओ नोंथां ओ सोरबा फिसाजो बिलाइनांगौ बा फिसलानि हाबा ज नाव गोनांथि दं बेफोरबायाददिनि थाखायल' जों फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन नोंथां। नाथाय समजों औ औ समजों लोगोसे गासिबो सोलायबोनायखौ बेखौ जों नुदों आरोखि दानिया मा खालामबाय जेनेबा फिसाजो फिसालाबा सोरबा नख जोंनाव बेमार आजार जायोबा लोमजाबायबा डक्टरनाव लांनो हस्पिटालाव लांनो फैसा नांगौ ओं गोरिब सुबुं मानसिफोर मानिफ्राय फैसा मोनगोन साख्रि गैया बा ख्रि गैया बिजनेस गैया दा बेफोर अमाफोरखौनो माने थिनानै दोननाय जायो आरोखि नोंथां औ नांब्रबगौबा जों बेखौ गोरलैयैनो फाननो हायो आरोखि बिनि थाखायनो जों अमाफोरखौ दानि जुगाव मा मोनसे कमारसियेल लाइनावहाय लासै लासै लाबोनो बा मावजेननायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। बिदिनो औ औ बिदिनो खायफा खायफा मानि मा खालामो फोरखौ माथाम माब्रै बा खायसे खायसे ओ मा अमा बिमाखौ बायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। अमा बिया अमा बिमाया ओरैबायदि फन्द्र'था गाहाम फिसा होनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां जुदि पन्द्रथा गाहाम जुदि ओ ओ पन्द्रथा‌ गाहाम जुदि फिसा होयोबा मासे फिसाखौ जों नैरोजानि फानोब्लाबो जोंहा बिराद इनकाम फैयो नङा होमबा नोंथां। औ औ खन्थाम बिदिनो माने जोंनि आइजोफ्रा बा आइजोनि अनगायैबो हौवा मानसिफ्रा आरोखि मा अमा फिसिनानैबो गावनि न'खरखौ सामलायबोनाय जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां। औ दाउ औ दाउ-दाउफोर फिसिनायनि बेलायावबो बिदिनो जोंहा माने गोदोनि समाव जास्ट जानो थाखाय आलासि-दुमसि फैयोबा सिुथारनो थाखाय बा ओ ओंखाम गोरलैयाव जानो थिनानै दोननाय बा नांगाल जा हाखायाव जानाय थिनानै दोन्नाय जों बेफोरबायदिल' हांसो दाफोरखौ जों नुयोमोन नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय हांसो बसोफोरखौहाय नांगोल जांख्रायावहाय जानो खुमब्रा जालाय दोनंखारलायनाय बा हांसे फिनानै दोनखलायनाय जों बिदिनो नुयो आरोखि बेफोरबायादिल' जों फिसिनायखौ नुनो मोनो ना नाथाय दा जों हांसोफोरखौबो मा मोनसे कमारसियेल लाइनावहाय जों लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। दिनैनि दिनाव ओरैनो जोंनि बाजारावहाय आरोखि हांसो मासेनि दामा स्नि स्निजौ द'जौ बिदिखौ जों फाननायखौ जों नुनो मोनो बा फाननानै जों बे बेफोरबायदि रांखौ आरजिनो हायो आरोखि नोंथां आरो बिनि बेलायैबो जोंहा मा खालामनो हाबावो ओ हांसोनि बिदैफोरखौ फाननानैबाबो माने गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों जों नुनो मोनदों आरो दाउनि बे बेलायावबो बिदिनो ओ जोंहा दाउफोरखौ दा बांसिन माखा खालामो ब्रयलारफोरखौ जों फिसिनाय ब्रयलार फार्मफोरखौ खालानो हो खालामनानै गावनि न' न'खरखौ खुंनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। आरो लोगोसे जोंहा मा खालामबावो ओ लकेल दाउआथ' थाखाबाय नालाय बे बयनिबो न'खराव थाखायो। ओमफ्राय दा मा दाउ फिनाय नुयो जों सनालि दाउ जायखौ होनो‌ जि एस टि दाउ औ जाय दाउआ माने गोबां बि थार बिदै होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ बियो माने बेदर जानायाव बारा इसेबां माबा नङा। खिन्थु बिदैयावहाय माने बेजोंहाय हाया आरोखि नोंथां बिदै होनायावहाय। बेफोरखौ फाननानैबाबो माने गोबां न'खरा गावनि गोबां मानसिफ्रा गावनि न'खरखौ सामलायनाय जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। बिदिनो नोंथाङा बुंलांबाय बोरमा। बोरमाफ्राबो बिदिनो जेरैहाय आरो मोसौ दं जोंहा मोसौखौबो जोंहा माने न'खरफ्राव बांसिन गामि ओनसोलाव माने न'खरसेयाव माने मोसौआ थाखाथारो आरोखि नोंथां। औ आरो गोदोनि औ औ। गोदोनि दिनावथ' मा जोंहा मोसौ गैयाबा हालौनाय जायामोन। बै समाव दानि बायदि टेक्टरथ' गैयामोन। मोसौजोंनो हालेवजोबोमोन आरोखि। औ हालुवाथ' जोंना थाखायोमोन ओमफाय बिनिफाय गाइखेर जानो थाखाय मा खालामोमोन गाय मासे थाखोमोन जोंनावहाय। दा जोंहा मा मोसौ फिसिनानै गाइखेरबो फाननो हायो। आरो लोगोसे मानिबा नांब्रबगौवावहाय जोंहा मोसौ फाननानैबाबो इमबासन फिसा माबा एडमिसन लाना होनाय बा माबा मोनसे नां-नांगौहाय बाहायनाय जों नुनो मोनदों आरोखि। खि नोंथां। दा बेफोरबादि जिब जुनार फिसिनानैनो माने जोंनि ओ मा जोंनि न'खरफोरा गामि ओनसोलाव माने बेखौनो मोनसे से मा एमारजेन्सि मा मा होनो बेखौहाय? मोनसे एमारजेन्सि फान्ड बादि साननानै लायो आरो खि नोंथां औ। दा-दा नोंथां मा समाबो जाबाय, माने बुंनांगौबा नोंथां गोलाव दङ नङा होनोमबा नोंथां? औ समा थोआ औ। नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा माखासे जोंनि हाय बड'लेण्ड ओनसोलाव माखासे जिब जुनार फिसिनायनि सायाव नोंथाङा गुवारैनो फोरमाय लांबाय आरो नोंथांनिफ्राय आङो गोबां ओ जिब जुनारखौ बोरै फिसियो बेफोरनि सायाव आं मिथिनो मोनबाय थारैनो नों थांजों रायनानै आं जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। नोंथांसिम रोजा रोजा
औ औ औ औ।
औ बिदिब्ला दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।